औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ दे गोजों गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलाय जासिहरनाय जाबाय।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि समनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
औ नंगौ नों
अ आं औ आं मोनसे माबानि टपिकनि सायाव नोंथांजों रायज्लायनो बे
औ नोंथां सावरायनो हागोन
जागोन ओ आथिखालाव लाइमोनफोरखौ
नंगौ नंगौ अ नंगौ नोंथां-नोंथां जिथुुनाखि जोङो बेखार जेंना होननानै बुङोब्ला नंगौ जोङो जोंनि जिथुुनाखि बे जोंनि आसामाव नंगौ बेखार जेंना जोबोद बांनायनिफ्राय बांनायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों नाथाय जोङो
औ
बेखारनि जेंनानिफ्राय माबोरै बारगनो हायो नङा होमबा नोंथां बे आयदानि सायाव जों सावरायदों नङा होमबा नंगौ जोङो बेखारजों
औ नोंथा औ
नानिफ्राय माबोरै आथिखालाव जोङो अनेक जोंनि जोंङो मोजां मोजां माखासे जों आइदियाफोर दङ माखासे जों आइडियाजों लोगोसे माखासे जोङो खामानिफोर माव- मावनो हायो जेरै बेखार जेंना होनोब्लाथाय जोंनि आसामाव माखासे इन्डास्ट्रिफोर गैयैनि जाहोनाव माखासे खामानि दामानि गैयिनि जाहोनावबो माखासे बेखार जोंनाया बांदों जोंनि खाथि खालायाव जेरै कारखाना गैयिनि थाखाय माखासे कम्पानिफोर गैयिनि थाखाय नाथाय जोंनियाव आसामाव दंमोनब्लाबो एबा जोंनि एरियायाव दंब्लाबो माने थोजासे नङा मानो होनबा जोंनियाव बेखार जेंनाया जोबोद माने बांसिन नालाय नांगौनि बारा मालाय बे जायनि जाहोन माने जोंनि आसाम आसामाव माने इन्डास्ट्रिफोर दंमोनब्लाबो माने गासिबो सुबुङा माने बे जोंनि आसामाव
औ औ
मानि एकजास जाजोबनोबनाय हाया आरो माने थोआ जायनि जाहोनाव माने जों गुबुन जायगायाव जों नांगौखिनिखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जोङो गुबुन जायगायाव जों खामानि मावहैनो गोनां जायो जेरै दडुबाइफ्राव थांनानै जोङो खामानि मावनायखौ नुनो मोनो बेफोरखौ बेफोरबायदिनो गोजान गोजान थांनानै इणडियानि गेजेरावनानै केरेला बेंगालुरु आन्दा आद्राफोरव थांनानै माखासे जोंखौ रां खामायनायखौ जों बेथन मोनदों नंगौ जोङो बेखार जेंना होन होनना बुंबाथाय बेनिफ्राय जोङो बारग'नायनि राहाफोरानो जाहैबाय जोङो माखासे जोङो स्किल होनना बुंङो नोंथां जायखौ आखाइनि खामानि माखासे जों आखाइनि खामानि फोरखौ जोङो सोलोंनानै लानांगौ जोङो मानो होनबा जोङो स्किल होननानै बुङोबा जोंहा खामानि होननानै बुङो अनेक खामानि थायो जोंनाव जेरै माखासे जों गारि ग्रेस मा- गारि जों मेकानिक होनना बुङो जायखौ जों गारि बानायनाय बावबो जोङो माने दिनावनो जों गोबां रां खामायनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो आखाइानि हाबा होननानै बुंङोबा बेबादिनो जोंहा अनेक गोबां खामानि दङ जेरै जोंहा टेबोल बानायनाय सियार बानायनाय बेफोरबायदिनो जोंहा माखासे न'नि जितुनिकि खामानि जेरै न' बानायनायाव माखासे खोरखिफोर नांगौ जायो दरजा बानायनांगौ जायो दरजा नांगौ जायो। बेफोरबायदिनो माखासे न' वाननो माखासे टाइल्सनि खामानिफोर थायो बेफोरबायदिनो राजमिस्त्रि होनना बुङो जायखौ जोङो‌। न' बानायग्रा बेफोर खामानिखौ जोङो सोलोंना लानांगौ मानो होमबा फोरावबो जोंहा गोबां जोंहा रां मोनो एबा जों गोबां रां मोनो मानो होमबा गोबां उम दिनैनि दिनाव थ' माने बैफोर खामानिखौ दिनै माने गासिबो सुबुङा रोंजोबा रोंजोबा जायनि
औ।
जाउनाव माने गोबां उम माबानि आ रांखो मोननो बेफोर खामानिखौ मावनानै जेनेबा बेफोर आखाइनि हाबाखौ बे खामानिखौ जोङो मावनानै लानांगौ बा जोङो सोलोंनांगौ माने जोङो जुदि बेेखार जेंनानिफाय जों बारग' बा थिग ओंखायनो जोंहा माखासे बारग'नो इदिनो माखासे जोङो बिजनेसफोर मावनो हायो बेफोरबायदिनो माखासे रोखोम जोंहा अनेक रोखोम दं बेफोरबायदिनो जोंहा दिनैनि दिनाव मा होनो मेउ गं थाइगंबो माने केति मावउनानैबो सासे सुबुङा एबा सासे लाइमोना जों बेखार जानानैफाय बारग' ग'नो हायो थिग बेबायदिनो जोङो मेगं थाइगंआबोदि दिनैनि दिनाव माने गोबां दाम जाबाय बेफोरबायदिनो जोङो
औ।
मैगं थाइगं नंगौ जोङो दिनैनि दिनाव मैगं थाइगंखो जों फोथांना लानाया जोबोद गोब्राब माने जोङो दिनैनि दिनाव मैगं थाइगं गायो नाथाय जों मैगं थाइगङा थैयो माने फोथांना लाखिनो एसे गोब्राब जायो आरो नंगौ नोंथां। बेनिखायनो जोङो मेगंफोरखौ जोङो गायनायनि सिगां बा माबा मोनसे जों खामानिखौ मावनायनि सिगां माने जों एसे रोंग्रोनाया मोजां मानो होनोब्लाथाय जोङो माने ट्रेनिं लाग्रोनांगौ मानो होमबा जों मे मोनसे बुस्थुखौ जों मावनांगौबाथाय जोंनो स्केल नांग्रोगौ जायो। जों रोंग्रोनांगौ जायो मिथिग्रोनांगौ जायो बेनि थाखायनो माने ओस जोंनो माने माबा मोनसे मावनायनि सिगां जों माने एसे जों बुजि बिजिरग्रोनाया मोजां सानद्रोनाया मोजां बिजिरग्रोनाया मोजां आरो नोंगौ
औ
मैगं गायनो गोनांबा जों माखासे जोङो मैगंबो ओ मोजाङै फिथाइ होनो थाखाय मेगं ट्रेनिं लानांगौ बे होननानै बुंबा जोंनि खाथियाव थानाय माखसे ऐग्रिरिकालसार अफिसफोराव मोनैफोर एग्रिकालसार अफिस बबा बेफोर केेबिव जोङो इनथारभिउ लानांगौ एबा जों माखासे जोङो माब मैगंखौ बोरै मावो खेथिखौ माबा बोरै मावो जोङो बैफोरनि बागै जोङो ट्रेनिं लाग्रोबाथाय जोङो जिथुनाखि मावनो लांनाय आबाद बा बेफोरो साक्सेस जागोन होननानै आं बे समाव बुंगोन आरो नोंथां जिहेतु नंगौ थिग बेफोरबायदिनो जोङो
माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां जों सोलोंग्रोनां जायो थिग बेबायदिनो जोङो सासे द्राइभार जानोब्लाबो जोङो जोङो माने सोलोंग्रोनांगौ जायो एबा जोङो माने हेडेलमेननिफ्रायस जोङो द्राइभाराव थाङो नालाय बेनिखायनो माखासे खाबानिनोबो सोंलोंगोरनांगौ जायो थिग बेबायदिनो नों खेथि मावनोबाबो नोंङो माने सोलोंग्रोनांगोन! थिग बेबायनो नोङो बिजनेस मावनोबाबो नों सोलोंग्रोनांगोन नोंङो खनसेनो नोङो जों गोजौआव गाखोनो हाया जुदि नोङो खन सेनो नोंथाङा जुदि गोजौ गाखोनो सान अब्ला नोंथाङा मान गाहायाव फैनायनि लामायाव माने नोंथाङा जिर' जाफैनायनि लामायाव थायो आरो माने थिग बेखनो आङो एक्जामपोल होनो नागिरदों नोंथाङा माने मोनसे अमा फार्म खुलिनो नागिरदों नाथाय नोंथाङा अमानि बागै जेबो नलेज गैया एबा नोंथा अमानि बागै जेबो मिथिया अब्ला नोंथाङा माने जेबो मि मिथिया नोंथाङा अमानि फारसे जिर' जिर' नलेज दङ जेबो मिथिया नाथाय नोंथाङा अमा अमा फार्मखौ खुलिदों अब्ला नोंथाङा माने जिर' जा मोजां आरो माने हिर' जायनि अनगायै नोंथाङा जेबो राहा थानाय नङा मानो होनबा नोंथाङा जुदि जेबोखौनो जुदि रोङाबा नोंथाङा माबोरै अमा फाराम खुलिनो हानो जेरै नोंथाङा रोंनांगोन अमानो जों बेसे टाइमाव जों आदार होनांगोन। अमानो जों माबायदि दाना होनानांगोन। अमानो अमानो मा मेडिसिन जाहोनांगोन अमानो मा आदार जाहोनांगोन अमाया आदार जों मा मेडिसिन जोनांगोन अमानिार माबोरै जानांगोन। गोलावा बेसेबां जानांगोन गुसेबा जा माबोरै जांगोन अ सान्दुंआ माथिं जानांगोन बेफोरखौ जों गासैखौबो जोथोन लानांगोन अब्ला जोङो सासे जों फार्मार जानो हागोन। थिग बेदिनो जोंङो आबाद मावोब्लाथाय जोंङो बानलु गायोब्ला माने जोंङो माखासे जों मेदिसिनबो होनांगोन जेरै जोंङो बिबार बारनायनि मेडिसिन होयो थि बेबाय नो बानलुबा जुदि सिरिबाथाय जों माखासे मेदिसिन होयो। नाथाय नोंङो जुदि रोंङाब्ला नोंङो जुदि आबादखौ जुदि नोंङो जुदि बानलौ सोमोन्द जेबोखौनो मिथियाबा नोंथांङा बोरै मानो। बिखै नोंहा जिर' जागोन बेनिखायनो जों माबा मोनसे खामानिखौ मावनायनो रोंगो मावनायनि सिगां जों माने एसे सानद्रनाया मोजां माने बिजिरग्रोनाया मोजां आरो मानो होनोमबा बेनि बागै एसे नलेज थानायानाया मोजां अब्लानो जोंङो जिउआव दावगानो हायो नंगौ खायसे खायसे सुबुंफोरा बेखार जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय माखासे खामानिफोरखौ मावो जेरै आंबोहायनो बुंखाबबाय माखासे फार्मफोर खुलियो माखासे खेथि मावो नाथाय बिथांमोनहा जेबो माने रोंगौथि गोयिनि जाहोनाव बिथांमोनहा माने सा ससेयावनो आदा सरसा जानानै बिथांमोना गोजानाव खामानि मावनानै थांनायखौ नुयो बेफोरनि जुआनो जोंङो जिर औ माने फैफिननायखौ मोन आरो जायनि जाहोनाव माने बिथांमोना आबादाव साक्सेस जादियाासै बिजनेसाव साक्सेस जादियाासै जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै गोजान गोजानाव माने खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बेनि मेन खार'नानो जाबाय बिथांमोनहा स्किल गैया मानो होनबा बिथांमोनहा नलेज गैया मानि जाय खामानिखौ मावदों बेनि सायाव बिथांमोना नलेज गैया बा मिथिया जायनि जाहोनाव बिथांमोना गावबा गावनि बिजनेसाव माने फैला जानां गोनां जादों बेनि थाखायनो बेफोरबायदिया जायो बेनिखायनो माबा मोनसे खामानिखौ रोगां जोंङो जों गोथौयैबाबो मानोे गोथौयै मिथियाबाबो एसेबाबो जों मिथिनाया गोनां। बेनो एसेबाबो रोंनाया गोनां माने महायाव साननांगौ अब्लानो जों बेयाव साक्सेस जायो। आरो जों बेखार जोंनिफ्राय बारग'नो हायो नोंगौ जोंङो बेखार जानायनानैफ्राय बारग'नो होनबाथाय अनेक रोखोमनि जोंनाव। आइडिया दंङो गोबां जोंनाव। रोखोमनि दिनैनि दिनाव द जों गारि सालायनानैबो जों जानो हायो बे जोंङो बिदिनो माखासे माखासे जोंङो दाउ फायखारि खालामनानै अमा फायखारि खालामनानै जोंङो बेफोरबायदिनो जोंङो जानो हायो। दे जा दा बे समाव आं नोंथांबा मिथिगोन दे नोंथांङाबो जुदि बे बेखार जेंनानि। जेंनानि सोमोन्दै बिदिनो नोंथाबो माबा मोनसे नोंथांङाबो एबा बुंनो सानबा नोंथांङा माबोरै बारग'नाय बे सोमोन्दों। थाबो एसे फोरमायो एबा नोंथांबाबो एसे आंङो मिथि ज लुगैदों आरो नोंथां नोंथांनि बायबा माबायदि जानांगौ।
आंनि बायदिबा नोंथाङो आथिखालाव लाइमोनफोरा गोबांथार सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावबो। खायफा खायफाया गावखौनो बेखार साननानैबा बेखार साननानै बुंङो गोबांथार जेंनाजों मोगा-मोगि जायो। बे जेंनाफोरजों जों जुजिनो थांनांगौब्ला जों गिबियावनो माखासेनो नों बिथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदि जों माखासे मा होनो आखाइनि खामानिखौ मावनानैनो जों। जोंनि बेखार जोंनानैफ्रायायोबा जों जोंनि जिउखौ दैदेननो हायो बेबायदिनो जों मा होनदों? माखासे जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखायब्ला जों माखासे सोलोंथाइ लाग्रोनांगौ जायो थिग बेबायदिनो जोंङो मोनसे खामानि मावनो थाङोबा जों सोलोंथाइ लानो गोनां जायो जेरै नोंथाङा दानिसो बुंलांखाबाय आबादनि सायाव आबाद मावोब्ला जों सिगाङाव माबायदि गियान। थागौबा मोनसे अमा फार्मखौ मानो खुलिनानै जों माबायदि दैदेनलांगोन बिनि सायावबो नोंथाङा माखासे गियान लाखाबाय। आचसा आं बुंगोन नैबे आथिखालनि मुगायाव जों माने गोदोनि। आदब खान्थिजों आबादफोरखौ मावालासिनो नै बे गोदान मुगायाव गोनोखोनि मुगाजों आबादफोरखौ मावोब्ला जोंङो। सिगां जेरै माबायदि आबाद मावदों बिनिफ्राय बांसिन आबादखौ मोननो हागोन होननानै सानो जेरै होननो गोदोनि मुगायाव जोङो माने जो हायाव जाखिनि हासार थाखायोमोन बे हासारजोंनो जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। नाथाय आथिखालनि मैगं गोदोनि बायदि माने हासार हासार थानायद'। सानैजोंल' आबाद मावबा जोङो। मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नङा नाथाय बेबायदि जोङो ओरैबायदि मावनांगोन आथिखालनि मुगायाव आबाद मावोब्लाबो सिगांनिसो माने गोनोखोनि मुगाजों खारफानो थाङोब्ला जोङो गोनोखोनि माखासे हासारफोरखौ बाहायनानैसो जोङो। आबादफोरखौ मावनो हानांगोन अब्लासो आथिखालनि मुगायाव जोंङो जोंङो बांसिन माने मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनगोन आरो आरो माने मुलाम्फा जायोब्लासो जों जोंनि जि मानदो दैदेननाया मानो बेफोरखौनो फाननानै जोंनि जिउखौ दैदेननो हागोन अब्लानो माने बेखार जेंनाया लासै लासै जोबगोन आं बेखौसो बुंनो नागिरदों आरो। आरो बिनि अनगायैबो मानोे जोङो माखासे इस्कुलफोर थायोब्ला जोङो नोंथाङा बुंनो गारि फोर सालायनानैबो जानो हायो नोंखौ गारि सालायनानैबो जोङो जोंनि जिउखौ दैदेननो हायो। नाथाय बैखौ जों गयावनो सोलोंग्रोनानै लायाबा जों। मान होनदो जों बेबायदि खामानिफोरखौ मावनो हाया आरो बेनि अनगायै मानो जोंहा जों जेरैहाय गोदोयो मानो ना फिसिनायखौनो हमनानै ला ना फियोमोन जों गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ फियोमोन ना थारमाने दाउ फिसिनाय आदब खान्थिया जों गोदो गोदाय माने जानो थाखायल' फिसियोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेखौ सोलायनानै ओ रांखान्थिखौ जों फेहेरनो थाखाय मा खालामनांगोन जोङो बांसिन दाव फिनांगोन आरो बेखौबो गोनोखोनि फजों जों फिसिनो रोंनांगोन आरो ना फिसियोब्लाबो जों गोदो गोदाय माने ओरैनो एसे फ'ख्रियावल' फिसिनानै जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेखौ जोङो गोबांथार बुरजा मानो गिदिर गिदिर मानो फुख्रिफोर जावनायनि गेजेरजों गोनोखोनि खान्थिजों मानो फिसिनानै बेखौ जों गुबुन गुबुन हादर एबा रायजोआवबो मा खालामनो हागोन जोङो दै। बे अरनायनि गेजेरजों बेखौ गोबांथार मुलाम्फा मोननो हागोन होननानै आं सानो आरो
नंगौ नोंथां
औ औ
नोंगौ जोंना जिहेथु समाज जानानै फैबाय नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै आङो गोजोननाय मोनदों एबा नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ आं मिथिनो मोनबाय।
औ औ नोंथां औ आंबो नोंनिफ्राय गोबांथार बाथ्राखौ मिथिनो होनबाय नोंथांजों सावरायनानै औ।
नंगौ नोंथांजों औ। नोंथांजों इयुन समाव बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।
औ औ दे नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय मिजिंथिनाय जाबाय
औ